हेलौ
अ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ होनबा नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हग्रोनाय जाबाय
औ नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय
होमबा दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
दायो आं ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै
औ मोनाबिलिनि साहाफोर बिस्किटफोर जाखांबाय लोंखांबाय नामा नोंथां?
मोनाबिलिनि साहाथ' लोङाखै ओरै नो न'आव फिथा सावदोंमोन नालाय बे फिथाखौनो जा-जासाबबाय एसे।
अ। होमबा बे मा फिथाखौ जाखो नोंथाङालाय?
फिथा होनोबा जोंनिथिंथ' बे फिथाखौ बै फिथा लाउदुम होनोना।
औ औ पिथा लावदुम।
औ बे फिथाखौ जादोंमोन आरो।
औ।
न'आव बानायदोंमोन नालाय बेखौनो जाबाय।
गोथाव जायो नोंथां माने फि देहानिबो जेबो खहा जाया जेनेबा गेसफोरबो जायाना बेफोरजों।
औ बेयो माने ओरै स्ति मा होनो रुनाय बायदिसो जायो नालाय बेनि खफ'जोंनो मोनहोनाय जायो।
उदैबो बुङोना नोंथां?
औ उदैबो बुंनाय मोनखायो।
होनबा दायो नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ नोंथां ओरैनो दं।
आं नोंथांजों गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरदोंमोन आरो।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ होनबा नोंथां ओ जायखौ जोङो नेसनेल पार्क होनो ना
औ नोंथां।
बर'आव मा होनोमोनलाय नेसनेल पार्कखौ नोंथां?
नेसनेल पार्कखौ नेसनेल होनोबाथ' हायुंगिरि पार्क होननानै बुंनाय जायो।
हायुङारि पार्क।
औ।
अ पार्क सोदोबखौथ' बर'आव जेनेबा पार्कखौनो बाहायखायोदा?
औ बेखौनो बाहायनाय जायो दां।
औ गुबुन सोद गुबुन सोदोबबो थानो हागौ। हायुंआि आरोखि ना जिखुनु नेसनेला।
औ औ।
औ औ दाथ' जोंनि आसामावथ' गासै दाइनथा हायुङारि पार्क दं होनोमबालाय।
औ दाइनथा जाबाय दा आसामावहाय।
औ होनबा नोंथाङा बे हायुंङारि पार्कआव अबे अबे हायुङारि पार्कखौ बांसिनै मिथिगौ नोंथाङालाय?
दाथ' जोंनि खाथिनिखौ आं बांसिन मोनथिगौ।
अ मा मा पार्क बेयो?
मानास हायुङारि पार्क आरो रायमना हायुङारि पार्क
औ।
आरो सिखोना जोहोलाव हायंङारि पार्क।
औ नोंथां औ।
बेखौ बांसिन मिथियो आरो ओय मोनसे दंबावो बेखौ बिराद मुंदांखा बेयो काजिरङा हायुङारि पार्क।
औ काजिरगा उम काजिरगायाथ' बै माबानि थाखाय बिराद मुंदांखा ना ओ इंराजियाव बिग फाइभ एनिमेल्स होनो ना।
अ मोनबा गिदिर जेनेबा माबा गिदिर जुनारफोर होननाय जायो।
मा गिदिर जुनारफोर होननाय जाबाय माबा माबा गिदिर जुनारफोर। बे माबायाव मा मा दंमोनलाय नोंथां?
बे माबायावथ' गान्दा गान्दा हाथि
औ मैदेर
औ हाथियानो मैदेर जाबाय
औ मैदेर गान्दा
औ औ
आरो मा मा थाबावो मैसोआबो ना औ आरो मा मा दंबावोमोनथाय नोंथां?
मौ़ननैया मा मोनथाय
ओम माबाबो मैसो दं मैदेर ओमफ्राय अ नोंथां बिराद फेमासखौनो बावबाय जोङो बिराद मुंदांखाखौनो
औ बे मामोनलाय
बेंगल टाइगारालाय माथो
अ औ औ मोसाया बेंगल बेंगल मोसा
बेंगल मोसा ओमफ्राय वान हड्रेड
औ बेथ' गा थसे गङारि गान्दायानो जाहैबाय
मारै आन्दा आरो मै मै
औ औ मैबोना
गोलैयो औ
औ।
इंराजियाव सम दियार होनो
माने बेफोरखौ हायुङारि पार्कआव दोननाया जोबोर गोनांसिनना नोंथां माने बेफोरो बे जुनारफ्रानो जोंनि बे आबहावाफ्रावबो बिराद गोहोम खोख्लैयो। माने मोजां मोजां गोहोम खोख्लैयो आरो बिसोरखौबो बिराद नांफाथारगौ आरोखि ना
नंगौ बेफोरो माने जोंनि आबहावाखौ आबहावानि सायाव बिराद गोहोम खोख्लैयो बेखायनो बेफोरखौ जोङो रैखाथि नंगौ आरो
रैखाथि नांगौ औ ओंखायनो आरो अबबा अबबाथ' जेनेबा जोबहांहांफोरनि लामायाव दङ जेरै बे बेंगल टाइगारफोरानो
अ बेथ' गोमालांनायनि लामायावसो बेखौ औ
बेखौ दा मोजाङैनो ओ प्रिजार्भ खालामनानै दोननांगौ ना?
औ औ बेखौ संरैखाथि जेनेबा रैखाथि होनांगौ आरो।
औ रैखाथि होनांगौ। ओ आरो जेनेबा रैखाथि गैयाब्लाबो ओरैबायदि होननाय खोथा थायोना जेराव जेनेबा जुदि बिसनि अनजिमाया खमायलाङोब्ला मैनि अनजिमाया बारायगोन।
औ बेनो
बेनो आरो जेनेबा मैनि अनजिमाया बारायोब्ला हाग्राफ्रा खमायजोबगोन।
औ माने मा होनो बेखौ गासिबो माने सोमोन्दो गोनांजोबो आरोना बे ओ जि जिब जिबिफोरा माने सोमोन्दो थादेरलाजोबनाय नांदेरला जोबनाय
औ।
बेजों बे माने जोङो बे मा होनो जोंनि आबहावायाव जेसेबांखि जिब जिबिफोर दं मानसिखौ लानानै आरोना बेफोरो गासिबो सोमोन्दो थादेरलाजोबनाय आरो बे नङा बे माने गासैखौबो नांफेर नांफादेरजोबगौ।
औ।
बेनिखायनो आरो मेनलि जोंहा मा? बिफां-लाइफां नाङाथ' बयनिख्रुइबो गोनांसिन माने बिहोमा होयो जोंनि आबहावायाव।
औ औ।
दा बिफां लाइफां नङाबानोथ' जोङो। बिराद आबहावाया गुबुंले जायो आरो जोंहा बिदुं आबहावानि बिदुयो बारायो।
औ।
अखा हानायफोराबो खमायो।
औ नोंथां।
दा बेनि थाखायनो बे हायुंआरि पार्कफोरखौ जों रैखाथि होनांगौ आरो बिफां लाइफांफोरखौ दा बेयावनोथ' बिफां लाइफांफोरा साबसिनै रैखाथिा जानानै थायो हायुं
औ साबसिनै रैखाथि जानानै थायो।
अ।
नंगौ नोंथां। ओ आरो जोंनि बे दाइनथा हायुङारि पार्कआव गोबां दंना जिब जुनारफोर गोबांनो?
औ गोबां दं बिदिनो दाउफोरबो दं।
उम दाउ
माने आलदा आलदा जिब जुनारफोर थायो आरो।
उम उम। नंगौ नोंथां। आरो बेफोरो जेनेबा माबायाव गोलैयोना ओ इंराजियाव होनोब्लाथ' बेफोरखौ बे उम माबायावनो गोलैयो जाहैबाय जेनेबा बाय'टिक कम्प'नेन्टस जायखौ होनो
औ जिउ गोनां।
औ जिउ गोनाङैनो जिउ गोनां
औ जायफोर जिबआ जिउ उनाव
उम
आं बेखौनों थ'
औ जायफोर जिबा जिउ गोनां। आरो जेरै दहाय नोंथाङा होनदोंमोन जेरै बिदुं बार बेफोर जेनेबा जिउ गैयै जाबाय।
औ।
ओं एबाय'टिक खिन्थु बेफोरखौबो नांफाजोबगौ आरोखि ना?
औ नंगौ।
सोमोन्दो गोनां जोब मानोना बिसोरखौ ज' खालामनानैसो जोंहा मोनसे मा जायो ओ जायखौ इंराजियाव होनो इक' सिस्टेम।
औ औ।
उम नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
उम उम। आरो नोंथाङा माबाफोर होनबावगोन नामा?
ओ दा
उम।
आथिखालावथ' जोंहा
औ।
मा होनो बिफां लाइफां गायनांगौ बियो बिराद माने साननांगौ जानानै फैबाय मानोना
औ।
बिफां लाइफां दा गायनाया बिराद खम जागासिनो दानि जुगाव।
औ नोंथां।
बेनिखायनो जों दा बेखौ नोजोर होनांगौ आरो बिफां लाइफां सांग्रांथि होनांगौ बिफां लाइफां गायनायनि सायाव। जेसेबां हायो दा बे आबहावाखौ जोङो मोजांङाव लाबोनोबा
औ।
बिफां लाइफां गायनायखौ बारायनांगोन आरो।
औ नंगौ नोंथां दायो अब्लासो माने इयुनफ्रावबो मोजां जाहैगोन आरोखि ना?
औ नङाबा जोंहा नाय अखाफोरा खम जालांगोन बिफां लाइफां गैयाबा
उम
दा माइ आबाद जोंना माइ आबादजोंनो सोनारो नङा होमबा बेयाव जानाय लोंनाय जिखुनु माइ आबादानो मेन जोंनि जानाय दा बेफोरखौ गायनो थाखाय थाखायबो बेफोरखौ जा अखानि गोनांथि जायो दा बे अखा बेखौ मोननो थाखायथ' दोंनो बिफां लाइफांनि गोनांथि बिफां लाइफां थाबासो अखाया नांगौ बायदि हागोन
औ आरो बे दानि खम जानायनि जाहोनाबो ओरैबायदिबो सानो आङो दा जेनेबा गोदान गोदान प्रजेक्टफोर लाबोयोना जेरै हाइवे बानायनाय बा स्टेसन बानायनाय बिदियावबो गोबां जेनेबा डेभेलपमेन्टनि नामाव गोबां बिफांफोरखौ दानफायनायखौ जोङो दा नुगासिनो आरोखि
औ बेनो डेभलपमेन्टनि नामाव माने बांसिनसो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय जायो
औ ओंखायनो हायोबा माने बांसिन गायनांगौ ओंखायनो बुङोना जेनेबा फांसे बिफां दानफायोबा नोङो एकस'था बिफां गाय
औ औ
बेफोरबायदि खोथा जेनेबा मोनसे सासटेननेबोल देभेलपमेन्ट
औ नङाबाथ' जोंहा मा होनो ना फांसे बि थांदेरनायावथ' जोंहा खमायबाबो
औ
जि जि बोसोर नैजि बोसोर नांगौ अब्लासो जोङो बे बिफांनिफ्राय मोजां रोखोमनि अक्सिजेन मोननो हागोन दा बिदिनो देरनायाया लासेैथ' फांसे बिफां दाननाया बे बेनि थाखायनो जोबोद खहा जायो आरो बे आबहावानि थाखाय
औ होनोमबा दायो बे जोंनाव बे नेसनेल पार्कआ
औ
गोबां गिदिर जेनेबा बिहोमा होगासिनो आरोखि ना जोंनि बे आबहावायाव ना जिब जुनारखौ लानानै जेरै फिफां लाइफां गासिबो होमबा नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय मोन एसेयावनो जाथ'सिगोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां
उम दे नोंथां गोजोन्थों
दे गोजोन्थों